हेल औ नोंथां औ नोंथां। औ फ्रि नोंथां।
होनबा आंजों दसे सम नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन दे।
ओ होनोमबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव जोङो सावरायदिनि बे टपिकआनो जाहैबाय हाबा। नोंथाङा नोंथांनियाव सोंग्रोनो सानदों आरो ना।
औ नोंथां दे सों ने।
हाबा होनोब्ला जों मा बुजियो एबा मा मिथियो बेनि बागै सुंदयै होनो हागोन ना नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां आं जा बुजियो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायथिनोसै।
औ नोंथां।
हाबा होनोब्ला जोंनि सुबुं समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथियै समनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ‌ आसारखान्थि ओ जायखौ जोङो औ सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लानि गोसोआ जेब्ला मोननै गोसोआ गोरोब लायो अब्ला जोंनि समाजारि माखासे नेमखान्थि बादियै बैसोर सेंग्रा आर सिख्ला खौ मोनसे जरा जुलि हिसाबै जोङो खालामनो थाखाय बे हाबाखौ जोङो होनाय जायो आरो जोंनि नैबे दा जि जुलि एबा हाबा बेखौ जोङो जोंनि धोरोम आरो लोगोसेनो हारि माहारि आरो लोगोसे बिदिनो हादरफोरखौ लानानैबो जों गुबुन गुबुन रोखोम जानायखौ ओनसोल लायो ओनसोल बेलेग बेलेग जों नुनो मोननाय जायो आरो
नंगौ नोंगौ।
औ नोंथां। दा नोंथाङा औ बरनि हाबानि सोमोन्दै एसे मिथिनो हागोन नामा आंनो
ओ-जागोन नोंथा नोंथाङा र होनबाय हाबा होनोब्लाथ बिदिनो हौवा आरो हिनजाव मोननैजों मोनसे गोरोबलायनायखौ नोंथाङा होनखाबाय। आरो बेजों लोगोसे मा समाज आरो नेमखान्थि आरोना। बेजों लोगोसे हौवानि नखरा हिनजावनि नखर मोननैजों मिायलायनाय एबा गोरोबलायनाय। बेखौ नांथारगोन नङा होमबा नोंथां जुदि हौवानि नख नखर आरो हिनजावनि नखरा जुदि मोननैसो मिलायलायाबा जुदि हौवा आरो हिनजावल मिलायलायोबा बियो हाबा जानो हाया आरो ना माने जोबोर गोब्राब आरो बेखौ खुंनो थाखाय जुदि मोननैजों मोनसे खुङोबासो मा रंजानाय एबा खौसेथिया फैयो आरोना नङाहोनब्ला नोंथां। बेफोरबायदियानो आरोना आरो हाबायाव बिदिनो नोंथाङा ओ जानाय संनाय एबा बेनि नेमखान्थि हाबा होननायनि बागै बे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां दा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जों बर सुबुंनि ओ हिसाबै जोङो बरफोरनिनो नेमखान्थिखौ लानानै जों एसे बुं रायज्लायनोसै नामा बिदि नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
ओ गोदो गोदायनि बिथिंनिफ्राय बुंनो थाङोब्लाथ गोदोनि ओ जि हाबा होनायनि नेमखान्थि आरो दानि आथिखालाव सोलिनाय जि हाबा होनायनि नेम खान्थि गोबां फारागथि थानायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमब्ला नोंथां औ। गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला जेरै बोनानै लायनाय ओ दोनखारलांनाय ओ हाथासुनि खुरनाय बेबायदि माने बायदि रोखोमनि नेमखान्थिफोर थानाय जि हाबा हुखा होनाय बेखौ जों नुनो मोनोमोन आरोखि
नोंगौ।
समावहाय ओ गोसो गैयाब्लाबो जरजबस्थि खालामनानै हाबा होनाय खौ जों- जोङो नुनो मोनोमोन आरो बै समाव माने अब्लाबो समाजा गनायनानै लायोमोन आरो नाथाय बेफोरबायदि ओ नेमखान्थिया आथिखालनि जुगाव खालनि मुगायाव एसे गोरोबना सोलिनायखौ जों नुनो मोनला आरो गनाय जा नंला आरो दानि मुगायावहाय।
बेबायादिनो गोदोनि मुगायावहाय ओ जुदि सोरबा सेंग्रा। सेंग्राया सोरबा सासे सिख्लाखौ जुदि गोसोजों मोजां मोनोब्ला। रायथिलायनायनि गेजेरजोंबो गोदोनि दुगाव जुगाव जों नुनो मोनोमोन बेबायदि राय थि हैेलायनानै मोननै नखरा खौसे जालायनानै जोङो गाजा गोमजायै जों हाबा खुंनायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
नोंगौ नोंथां
ओ-बे हाबा हाबा खुंनो थाखाय। ओ-जोङो सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला बेजों लोगोसेनो ओ सिख्ला नि लोगोरि थायो आरो सेंग्रानिबो बारलाम्फा थायो। जायखौ जोङो लाफा सोरा बा लाफा सोरि बारलामफा बेबायदि बुङो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो ओ हाबा जाग्रा। सानै सेंग्रा सिख्लानि मोनसे जरा आरो लोगोसेनो बिसोरनि बिथांमोननि लोगोआबो मन्दप बा बिदिनो बायदि रोखोमनि स' गावबा गाव जि धोरोमनि नेमखान्थि बा समाजनि नेमखान्थि बेबायदियै थाफानानै ओ हाबाखौ खुंनाय जायोमोन आरो।
नोंंगौ नोंगौ
न'खरनि गोरोबलायनायनि गेजेरजों बेयाव हाबानि हाबायाव गोबां रोखोमनि जानाय जोङो होनायखौ नुनो मोनो जाहाथे ओ रायजो राजानिफ्राय बिथांमोना गोथार जुलि जागोदान बिथांमोना जाय आशिरबाद मोननो हायो ओंखाम बोथिसे जाहोनाय जायोमोन रायजो राजाफोरनो बिदिनो ओ अनला ओंख्रि बायदिनो सबाय ओंख्रि लाब्रा बिदिनो बायदि रोखोमनि ओ ओंख्रि बा जाग्रा मुवा जों होनाय नुनो मोनोमोन आरो
नंगौ नंगौ
औ बैफोर हाबा होनायनि नेमफ्राबो आथिखालाव सोलायबाय गोबांनो बुंनो थाङोब्ला आरो ओ हाबा हुखाफ्राव जाहोनाय लोंनाय जेरै- औ अनलाजों दाउ जाहोनाय सबाइ खारै ओंख्रि होनाय बैफोरखौबो जोङो दा गोबां सोलायनाय नुनो मोनसै आरोखि अमा बेदर होनायाथ' जोंनि अमा बेदराथ' जोंनि बर'नि मोनसे ओ जोबोद माने मुंदांखा जामुं हिसाबै जों बाहाय जानाया गोदोनि समावबो होदोंमोन आरो दानि समावबो दानि जुगावबो माने आथिखाल जोंनि मुगायावबो होगासिनो दं बियो सोलिगासिनो दङ औ बेबायदि आरो गोदोनि दिनावहाय हाबा होनायनि थाखाय ओ जों मिथिंगानि सोरगिदिंनो मोननाय जेरै- थालिर बिफां ओ बिदिनो ओ औवा बायदि रोखोमनि ओ मुवाफोरजोंनो जोंनि जि सायनासालि जामुं जाग्रा बा हौवा गोदान हिन्जाव गोदान जिरायग्रा बेैफोर जायगाफोरखौ बानायनाय जायोमोन आरो।
नों
औ गोदोनि जुगाव जोङो बैफोरखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव माने बैफोरखौ गारनानै दा ओ गेदेर गेदेर पेन्देल लुनाय तिरपाल खोंनानै स्प्रिन्ट खोंनानै जोङो ओ गेदेर गेदेर हाबा हुखा खुंनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ आरो बेजों लोगोसेनो हाथासुनि खुरनाय बे गोदोनि जुगाव सोलियोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बेखौ एसे खम जानायखौ नुनो मोनबाय
औ औ
औ आरो बेजों लोगोसेनो माने गोबां ओ थाखा फैसा गारनानै आथिखालनि मुगायाव ओ हाबा खुंनायखौ नुनो मोनसै आरो। ओ गोदोनि जुगावहाय ओ खम समावनो माने खम ओ रांजोंनो हाबा नाथाय आथिखालाव दा मोनसे हाबा खुंनो थाङोब्ला गोबां रांखावरिनि गोनां थि जानायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ औ
ओ गोदोनि दिगाव ओ गोदोनि दिनाव बाहायनाय जेरै ओ थालिर बिलाइनि दना बानायनानै ओंखाम ओंख्रि होनाय दै लोंनाय बे फोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो हायावनो जिरायनानै जायोमोन। नाथाय दा आथिखालनि मुगायाव बैफोरनि सोलायै दा ओ इन्डास्ट्रियाव बानायनाय ओ प्लास्टिक नि दिस गिलास आरो बायदि रोखोमनि खुरै ओ बायदि रोखोमनि बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो बेनो नोंथां।
ओ नोंथाङाथ' गोबां होनलांबाय ओ हाबानि बागै ना नोंथां। आरो बिजों लोगोसे मा गोदोनि हाबाया मा इदिनो दानि समावथ' सानसे हालागै जायो नङा होमबा नोंथां। गोदोनि दिनावहाय बिदिनो ओ स्नि दिनहालागै जायोमोन नङा होनबा नोंथां मानो होनोबा बेयावनि जानाय लोंनाया फुरा आलादा आरो ना। गोदोनि दिनावहाय ओ बिदिनो आलि खोलायनाय बेफोरबायदि जायोमोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
मोनो खौसेथि बेफोरबायदिनो आरोना नाथाय ओ बेफोरबायदि हाबा खुंनायखौ मा उनाव सोलायबोदों आरोना जुदि स्नि दिनहालागै जुदि हाबा खुङो बा बिसोरनि मावनाय दांनाया बिदिनो लस जायो आरो समाबो नस्थ' जायो नङा होमबा नोंथां। बिदिनो ओ मावनाय दांनाया बिदिनो ओ गावनि जाथिनि मावनांगौ हाबा बो जुदि ओ सप्तासे हा माने मा ओ स्नि दिनाव फोजोबनांगौबा मा जिब्रै दिनहालागै लानांगौ जायो आरोना। मानो होनोबा बिदि स्नि दिनावहाय बियो रंजानायनि दिन थाङोबाय नाथाय बै स्नि दिनावसो मावहैनांगौ जाहैबाय। नाथाय बिदिनो गोबां लस जानायखाय मा ओ समान नस्थ' जानायखाय मा बि दिनो सानसेहालागै एबा साननैहालागै बेफोरबादि खुंनांगौ जासै आरोना। सिगां इखौ नागारबोनानैहाय मानो होनोबा सुबुंनि बेफोरनि ओ खामानि मावनाय दांनायखौ लायनानैहाय आरोना। आरो नोंथाङा बेफोरबादि गोबां नुबाय आरो अबेयाव जायोमोन अबेयाव जायामोन आरोना बेफोरबायदि ओ सिगांनिथ' मा बेफोरबादि ओ सिगां गोजौआवहाय मा सालान बेफोरबादि ओ औवानि लुनानैहाय मा गोजौआवहाय थालिर बिलाइखौ गारखोनानै ओ इखौ साया खालामनो थाखाय खालामनाय जायोमोन आरो ना नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि बागैनो था होनदों औ अमा जानाय आरोना अमायाथ' जानाय मोनसे ओ बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल मोनसे जामुं आरोना। इ मोनसे कालचार सिनायथि जानाय आरोना ओ बेयावहाय मा नागार खारलायनो हायै सोमोन्दो दं आरो ना अमाजोंहाय माने अमाखौ होयोबासो हाबाया जानाय बेफोरबायदि आरोना बिदिनो बायदि- बायदि रोखोमनि ना दाउ बेफोरबायदि होयो आरोना ओ आरो बिदिनो से ओ मानसिफोरा मा बे हावायाव सिगां थुसे लथा गैयियावहाय मा थालिर बिगुरावहाय मा हास'नानै बेयाव ओंखाम जायोमोन आरोना।
औ नोंथां औ।
आरो ओंख्रियाथ' बिदिनो अनला दाउ दालि। ओ नारजि अमा बेजों लोगोसे बिदिनो बायदि बायदि रो रोखोमनि आरो जायफ्रा बिदिनो ना बेदरनि बिदि खम ज जादोंबा बिदिनो मिरामिस होनानै खुंबोनांगौ जायोमोन आरोना।
औ नोंगौ नोंथां।
जोंनि खुंगैमोन आरो दानि ओनसोलाव नायोबा बिदिनो नेथकराथ' गाबबाय बिदिनो। तिरफाल आरि फेन्देल लुनानै खुंनाय जासै आरोना। आरो जाग्रा जाग्रा मुवाफ्राबो मा आलादा आलादा रोखोमनि जासै आरोना। ओ सिगां बिदिनो मोननैजों मोनसे ज' सङोमोन आरोना। दानि समावथ' मोनसेबा मोनसे मोननैबा मोननै बेफोरबायदि संनाय जासै बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि होना आरो नोंथाङा बेफोरनि बागै आरो सुंद'यै होनबावनो हागोन नामा
औ नोंथां आ गोदोनि दिनाव ओंखाम ओंख्रि संनायफोरा नंगौ बिदिनो। मोननैजों मोनसे ज' खालामनानै मिक्सार खालामनानै बांसिन जोङो संनायफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो। आरो ओंख्रिफोराबो मोननैनि बारा थानायखौ जों नुनो मोनबाङामोन आरो। नाथाय आथि खाल समजोंसो सोल लोगोसे जोंनि सुबुं समाजनि जिउ खुंनाय राहायाबो गोबां सोलायबोबायथ' जौगाबोबायथ'। बेजों लोगोसेनो माने दा ओ जि जानायनि बेलायावबो जों गोबां रोखोमनि सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरो। दायो ओ दालि ओंख्रि थागोन अमा बेदरनि भाजिया एक्सट्रा थागोन। आरो बेजोंनो दाउ जाग्राया दाउ एक्सट्रा थागोन। आरो ना जाग्राफोरनि थाखाय नाया एक्सट्रा थागोन बेबायदिखौ जोङो बेलेक बेलेग गोबां रोखोमनि आइटेम थानायफोरखौ दायो नुनो मोनसै आरो।
औ।
दा बेजों लोगोसेनोओ मावग्रा दांग्राफोरनि बेलायावबो जों गोबां रोखोमनि सोलायनाय नुनो मोनबाय गोदोनि दिनावहाय जोङो रायजो राजाफ्रा ज' जालायनानैहाय हाजोआव बनलायनानै ओ बन सिननानैहाय ज' बिदिनो ज' जालायनानै जों खौसे हाबा मावनानै जों संलायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायावहाय